औ नोंथाङा फ्रि दं ना?
औ फ्रि दङ' दे नोंथां।
होमबा बिदिब्ला नोंथांजों आङो फंनैसो आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों सावरायजागोन ना?
औ सावराय जागोन दे ।
औ अ बिदिब्ला ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव एबा नोंथांमोनाव बे ओ दानाय लुनाय एबा जा गाननाय जोमनाय आ बिनि सायाव बे सावरायनाय जागोन एसे नोंथाङा सावराय जागोन ना?
औ औ हागोन दे नोंथां ।
उम नोंथाङाथ' दा जोंनि गाननाय जोमनायनि बागै सावरायनो नागिरदों नङा होमबा नोंथां?
औ
जेनेबा दा जोंनि बर'फोरनि जेनेबा माने जेनेबा ट्रेडिसनेल जेनेबा हारिमुनि जोंनि गाननाय जोमनायनि द्रेस होनबाथ' जों माने माबा गिबियावनो आर'नाइ थाहैबाय नङा होमबा नोंथां हेलौ बेनि उनाव जोंहा औ बेनि उनाव जोंहा आइजोफोरनिखौ बुङोब्ला जोंना दख'ना थाहैबाय खोनाबायना नोंथाङा
औ खोनादों दे नोंथां
हेल' औ जोंहा आर'नायाबो आर'नायाथ' जों हौवा हिनजाव गासैबो लाजाखायो नालाय जाखाबाय बेनि उनाव जोंहा दख'ना थाहैबाय ओमफ्राय हिनजावसा फोरनालाय दख'नायानो जाहैखाबाय बेनि उनाव आरो हौवासाफोरनियाथ' गामसा जाहैबाय नङा होमबा नोंथां।
औ औ दा खोनादों
खोनादों ना नोंथां
औ खोनादो दे
अ ए बेथ' जोंनि बर'फोरनि मोनसे ट्रेडिसनेल माने गाननाय जोमनाय नङा होमबा नोंथां ।
औ नांगौ ।
हेल' औ बेखौ जोङो माने जोंहा मोनसे फोरबो दङो माने बैसागो होननाय माने जों बेयाव बे फोरबोआव माने जोङो जोंनि हारिनि जोंनि माने गाननाय जोमनायखौ गाननानै दिन्थिनानै जों माने रंजायो नङा होमबा नोंथां।
औ
नंगौना
औ
जानो हागौ नोंसोरनिजाबो माने बैसागो फालियो माने बिदिनो माने दख'ना बिदिनो गोदान गोदान गाननानै माने जोंनि हारिनि माने गाननाय जोमनायखौ लानानै बिदिनो गाननानै गासिबो माने बोराय बोराय बुरै माने सेंग्रा सिख्ला बिदिनो गथ' गथाय गासिबो दख'ना एबा गामसा बिदिनो गाननानै आर'- नाय लानानै मोसानो ओंखारो जेनेबा रंजानो नङा होमबा नोंथां। खोनादों ना नोंथा?
औ खोनादों दे। औ
जोंनि जेनेबा गाननाय जोमनाय बेखौ माने माबायदि बानायो होमब्लाथ' जों गोदो दानियाथ' बारा बिदि न'फोराव बिदि माने दाबांनायखौ नुनो मोनला आरो। थेवबो आगोलो माने गोदो गोदायनि सुबुंफोरा माने जोंनि बर' सुबुंफोरा बिदिनो न'आवनो दानानै गानोमोन आरोना माने दख'ना बिदि गामसा बिदिखौ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनदों दे।
हेल' औ बिदि माबायदि दायो होनबाथ' जेनेबा जों माने न'आवनो दाबायदि माने दानि मुगायाव मेसिनआनो जाजोब्बाय नङा होनबा मेचिं ओंखारजोबबाय बाय माने बिदिनो दख'ना दानाय बिदिनो जेनबा गामसा आर'नाइ दानिया गासिबो माने मेचिंजोंनो माने एरनानै आगर एरनानै दिहुनजोबनो हायो दानिया
औ
बिदिनो आगोलथ' बिदि मेचिनबो गैयामोन माने आखाइजों मोन नङा होनबा? औ बिदिनो माने बेफोर आगोलनि आगोलनि सुबुंफोरा माने बिदिनो सि दानाय बेफोराव माने रोंखा राखामोन आरो जेनेबा आगोलनि आबैमोना जेनेबा जोंनि बर' सुबुंफ्रा खोनादोंना नोंथां?
औ
हेल'
औ खोनादों दे।
नोंथाङा माने बिदिनो गथ'फोरनि आगर होननाय माने मुंफोरखौ मिथिगोन नामा आगरनि मुंफोरखौ।
औ नोंथां दा गोदोनिफ्रायनो नोंथाङा फोरमाय फोरमायनाय बायदिनो आगरनि मुंफोर होनोब्लाथाय जोङो बायदिसिना जेरैहाय गोदोनिफ्रायनो जोङो मिथिंगायाव मोननाय आगर बायदिसिनाखौ बाहायो। दा बेनि गेजेरजों मोननैसो मुं लाब्ला जेरैहाय थाइगिर बिबार, हाजो आगर, फारौ मेगन, दाउसा मो ख्रेब बायदिसिना बेफोर आगरफोरखौ दानाय जायो लोगोसे जोंनि ओनसोलाव दानाय लुनायनि बागै बुंनो थाङोब्ला दाथ' नोंथाङा फोरमायनाय बायदि दानि समाव मेसिनारि बायदिसिना जों दानायखौ एबा आगर एरनायखौ जोंनि ओनसोलावबो नुनो था ङो दा दानाय जि दानाय एबा जि लुनायनि गिबियावनो जोङो खुन्दुंनि बागै मिथि ग्रोनांगोन एबा खुन्दुंखौ जोङो बेनि थाखायनो ओ जोंना जोंनि ओनसोलावहा बांसिन इन्दि इन्दिनि खुन्दुं एबा इन्दिनि जि दानायखौ ओ इन्दिनि जि दानाया सोलियो एबा दङ आरो नोंथां लोगोसेनो बायदि सिना बिहान गामसा फालि बायदिसिनाखौबो दाफायो आरो ओ नोंथाङा खोनादोंना?
नोंथाङा खोनादोंना? खोनादों ना? खोनादों ना नोंथाङा? खोनादों ना? आंनि बुंनायखौ खोनादों ना? खोनादों ना नोंथां?